औ खोनादों नोंथां।
अ जों दा बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायसै होनबा नोंथां ना
औ जायो नोंथां। रायलाय जायो।
औ ओरैनोथ' जों बैसागु होनबा बयबो मिथिखायो बैसागुआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो।
औ देरसिन फोरबो औ।
आव जों बयबो उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजायो नङा होमबा?
औ नंगौ
दा नोंथाङा खिथानो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव बैसागुआ ओ बै समाव मा माबादिमोन आरो आथिखालाव माबायदि जाबो खो सोलायनायखौ खिन्थानो हागोन नामा?
हागोन दा गिबाननो जों बैसागो बा बैसागो माखौ बुं बेखौ एसे बुंनाया मोजां नङा होमबा
औ औ
बैसागो बैसागोआ मोनसे बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै रंजानाय मोनसे फोरबो आरो नङा होमबा?
औ औ।
गायनाय फुनाय नि आगोल आगोलनो मावनाय दांनायनि आगोल आगोलनो बा फोथाराव ओंखारनायनि आगोल आगोलनो माने बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो ना।
औ औ
नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
दा गोदोनिखौ नायनो थाङोबा आरो दानिजों जुदि रुजुबा जोंनि गामिनिया ओरैबायदिमोन आरो गोदो लाइ ग्रोम ग्रोममोन रंजानाय मोसानायफोरा नाय माने मोस बैसागो होनबाथाय बयबो मोजां मोनोमोन आरो। बोरायानो जा बुरियानो जा सेंग्रायानो जा बैसागो सफैलायबाय ओंखारलायनांसिगोन दिनै खामानि सामानि मावला गाबोननिफ्राय बैसागो रंजासिगोन बिदिमोन आरो गोदोनिया माने गोदो हाबनो थाखायोन आरो बैसागो ओनबाथाय माने बैसागो मोसानांगौ रंजानांगौ लोंनांगौ बिदिमोन आरो
औ औ
बोराय बेन थ' ज' ज' गासैबो ओंखारलायोमोन आरो।
औ औ
ज' ज' खुङोमोन आरो बैसागोफोरखौ माने मागिलायनायफोराव ज' ज' थांलायोमोन आरो
औ
बैसागो होनबाथाय मोनसे फोरबो बेबायदि सानना लालायोमोन बेवहाय माने बिदिनो गावनि आंगोफोरा गोदान गस्ला बायदिसिना बेफोरबायदिबो होयोमोन आरो बै बैसागु समाव।
औ औ नंगौ
दा आं बारा बिनि नेमखान्थिफोरखौ बुंनो थांला आरो जे फार्स्ट खालि मोसौ बैसागो बा सेकेणड खालि मानसि बैसागो बेखौ बुंनो थांला आरो। बै समाव मादि रंजायो आं बेनि सोमोनदै बुंनोसै आरो। नङा होमबा माने बुंगासिनो आरो आं बेनि सोमोन्दैनो
औ।
माने गोदो मोजांमोन ग्रोम ग्रोममोन खिन्थु दाजों रुजियोबाथाय दा एसे सोलायहांबायना सोलायहांबाय आरो माने गासैबो ओंखारजोबा आरो दाना। सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा। सोरबा गोसो जानाया ओंखारो सोरबा गोसो जायिया ओंखारा बिदि आरो।
औ औ।
ओमफ्राय नोंसिनियाव माबायदि दासान्दि माने दा दाजों आरो गोदोजों रुजुयोबा?
औ औ गोदो समावथ' जोंनि औ औ हेल'।
उम खोनादों।
औ गोदोनि समावथ' जोंनियावहाय बिदिनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि बैसागुखौ मोननै बाहागोआव फालियोमोन जेनेबा गिबि सान एबा ओ सैथ्र' दाननि गिबि सानखौहाय मोसौ बैसागु। बिदिनो बै ओ बैसागनि गिबि सानखौ मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागु खौ स्नि सानहालागै फालिनायखौ गोदो जोंनियाव नुनो मोनोमोन आरो। ओमफाय आथिखालाव फै फैयै सोलायबोबाय। जोंनि एरियायाव ओरैहाय सैथ्र दाननि जेनाखि जोबथा सानाव फालिनाय मोसौ बैसागु बेखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनला आरो।
औ दाना बिदिनो
मानसि बैसागुनि बेलायावबो गोदो स्नि सानहालागै फालियोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायादि स्नि सानहाला गै फालिनायखौ नुनो मोनला आरो। दामनाय देनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोबा गोदो बै समावहाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै बयबो बोराय बेन्थ' उन्दै गेदेर सेंग्रा-सिख्ला ज' ज' मोसानायखौ जों नुनो नो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि जेनाखि खाम, जथा, सिफुं बेफोरखौ जों लानानै ज' ज' मोसानायखौ नुनो मोनला आरो जोंनिथिं। दा सेंग्रानि आलदा सिख्लानि आलदा बा बोराइ बेन्थ'आ आलादा उन्दैफोरा आलदा बिदि
गावबा गाव मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ नोंथां होमबा मोनसे कुइसन सोंनो आरो आं। माने बै गोदोनि समाव मोस मोसानाय बे मोसानायफोराव जे मेथाइ खनला बायोमोन ना
औ औ।
गोसोआव दङ नामा दा मेथाइफोरखौ?
ओरैनोथ' मानसिनि जेनाखि मानसिया गिबि जे बैसागनि सेथि सानाव मानसि बैसागु हिसाबै फालियोना बेयाव मेथाइ खननायखौ गोसोआव गैया खिन्थु मोसौ बैसागुआव जेनाखि मोसौखौ थुखैनायाव खननाय बेखौ एसे गोसोआव दं आरो।
अ देलाय माबायदि मोन खन्थाइ खन्थाइ आवरायनाय बायदि ओरैनो। एसे बुंलांदोलाय।
अ अ जेनेबा ओरै ओ मेथाइ खनमोन लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानज जा बिमानि खिथेर बिफानि खिथ देर नोंसोर जा हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाज जा बिफा बलद बादि जा बारि खनायाव दं एम्बु बंगोला नोंस सेरजा गेदेर जानांगिला बिदि होनै होनै मोसौखौ ओ थुखैनायावहाय गान खनै खनै थुखैयोमोन आरो मोसौ औ।
माने बि थुनायावबो मो नेमफोर दंलाबायोमोन नामा गोदोथ' थानोबो हागौमोन देलाय। दाथ' मिथिला खोमा नोंथाङाथ' मिथिगौ ना मिथिया बायदि मिथि
नेम होननानै बुङोबाथ' जेनेबा जोंनि बर' हारिया आबाद आबादनि सायावनो सोनारनानै थांना थानाय नालाय मोसौनि सायाव माने गोबां गोथौयै फोथायो आरो। जाहाथे मोसौवा बेमार आजार जाया बिनि थाखायनो मोसौखौ बिदिनो ओ इयुनाव जाहाथे बेमार आजार जाया होननानै बिदिनो ओ मोजाङै मोजां जाहाथे बिसोरनि देहाया थायो होननानै बिदि फोथायनानै मोसौखौ थुखैनानै बिदिनो फान्थाव बा लाव बेफोरबायदि माला गानहोनायबो नेम दं आरो
ओम।
थावबो फुनो हालदैबो फुननानै होनाय बिदि बै समाव नुनो मोनोमोन जाहाथे बे जेनाखि गोदान बोसोर बेवहाय मोसौआ बेमार आजार जाया मोजाङै मोजाङै ओ देहायै ओ आबादारि बर' हारिया आबाद मावनायाव हेफाजाब मोनो बेफोरबायदि फोथायनानै बेफोरबायदि मेथाइजों लोगोसे बिदि माला थाव बिदि फुननानै होनायखौ नुनो मोनबोदों आरो
औ नोंथां ओमफ्राय आं जेनेबा बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मेथाइ गोसोआव फैदों आरो नोंथां ओम माने नोंथाङा खोनासंनो गोसोबा एसे बुंगौमोन आरो आङो
अ अ दे बुंनो हागोन दे नोंथां
ओम माने जों जेब्ला बैसागो मोसायोमोन नालाय जों बिदि खन खनै मोसायोमोन आरो ओरैबायदि जेनेबा खान्थाल बारिनि सिख्ला देमलाय देमलाय सियाराव जहां खामफ्लायाव जहां मिनि खैरो खैरो साहा लोंनाय बिदिमोन आरो
अ अ अ मोजाङानो मेथाइया
औ माने बिदि खनै खनै माने जों बैसागो मोसायोमोन आरो बै समाव ओमफ्राय बिदिनो माने दङमोन मेरला आगोलनि मेथाइफोरा माने गोमालांजोबबाय आरो दानाथ खननोनो रोंला माने
अ दा नोंथांनाव मोनसे
औ
मोनसे ओ सोंथि सोंनो नागिरदों जेनेबा गोदोथ जोंनि बर हारिनि जेनाखि बैसागु फोरबो ना बेवहाय बयबो खाम, जथा, सिफुं लानानै ज' ज' मोसायोमोन। दासिमबो नोंथांमोननि जाय गायाव बेफोरबादि जेनाखि बर'नि दोरोङारि दामजु बे फोरखौ लानानै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनबावो नामा
ओम एबार आं नोजोर होनायाव मोनदों आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो माने बै दानि इउटुबाव जि जिथुबा ट्रेन्दिं जानानै थायोना बैफोर मेथाइखौ माने रोजाब रोजाब मोसादों आरो ना उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरनिखौथ आं नुवासै ओमफ्राय एसे बैसो जानाय जायफोरा हाबा जाखांजोब्बाय माने बैसो जाहां बैसो जाहांबाय आरो जायफोरा लास्ट एस बैसोर मोसादोंमोन आरो बिसोरलाय माबाजों मोसादों दामजु लानानै मोसादों बर'नि दामजु लानानै मोसादों।
औ
बाखि बै उन्दै उन्दै गथफ्रा माने फैबाय थानाय गथफ्रा बिसोरो माने मेथाइखौनो खननानै मोसादों आरो
औ
ओम माने गोमालांहांबाय आरो
औ
ओमफ्राय औ आं मोनसे खोथा सोंनोमोन आरो
औ औ दे ।
बे मोखौ थुखुनाय समाव जे जेनेबा बेनि मोदोमावहाय गोसोम हांगार फुनो ना मानि थाखाय फोनो होनना सानो नोंथांङा?
बे हांगार फुननायखौथ' आं मोजाङै मिथिला नोंथां ।
औ आं मिथिगौ होमबा नोंथांनो खोन्थानोसै ।
अ अ खिन्था दे ।
आं मिथिनाय बायदि बिदिब्ला ओरैनो आरो जेनेबा बै हांगारखौ फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे बैफोर मोसौफोरा जेनेबा हाग्रा बंग्रा थांबा थांब्लाथाय बोरैबा हाबहैब्लाथाय जेल्बा बैयाव मोसा थागोन ना मोसा सा बा बायदिसिना जाग्रा बैसोर जाहाथे बैखौबो गावसोरनि लोगो हिसाबै साननानै लायो जाहाथे मोसौ
अ
माने बिदि सानानैनो माने मोसौनाव बेबायदि हांगारखौ फुनो बा थुयो होननानै
औ औ औ
दा बे खोथाया बेसेबां सैथो देनाय मिथियादोलाय होमबाबो खोनादों आरो । ओमफ्राय नों देग्लाय मोसायासै नामा नोंथां?
आं देग्लाय मोसानाय जायासै । खिन्थु नुदों आरो आं जोंनि ओरैबो जेनाखि दोरोंङारि जोंनि बैसागु फोरबो बियो गोदोनि बादि नंला जेनेबा आथिखालाव जेनाखि मदार्न सं बेफोरजोंसो मोसानायखौ नुनो मोनसै । जेनेबा बक्स लानानै मोसानायखौसो जों नुनो मोनसै आरो ।
औ दा बिदिखौ बिदिखौ नायनो थांबाथ' जोंना गोदोनि जिथुबा खुगा मेथाइ होनना बुंजागोन ना बेफोर गोमालांगोन आरो ।
औ औ खुगा मेथाइखौनो बुंजायो औ ।
दा बेफोरखौ जुदि फोथांना लाखियाबा आरो गोमालांनायनि लामा मोनसै दा बेखौ माबोरै जों फोथांना लाखिबावनो हागोन नोंथां?
दा जों बेखौ फोथांना लाखिनो हानायनि राहा दं जुदि जों बेखौ बेफोरबायादि जेनाखि बर'नि दोरोंङारि बैसागु फोरबो बेफोराव जों नेम बादियै बेफोर दामजुफोरखौ बाहायथारनांगोन होननानै जों गासै बर' माहारियानो गोख्रों मोनसे आफाद दानानै लायोबा जों बेफोरखौ लाखिनो हायो आरो । बेल' नङा जों बैसागुल' बाहायनांगौ बेल' नङा जेखुनु गामिफ्रावनो मोनसे आफादफोर थानांगोन जिहेथु ओ बेवहाय जे जायनाखि खि बेफोर दामग्रा दा आ आगजुफोरखौ रोंगौ बेफोरो इयुन जोलैनो फोरोंनो हानाय जांगोन । अब्ला जों बयबो गोसो जागोन आरो बेफोरबादि रोङोबासो जों जेखिनि मोनसे हाबाफारियाव लानानै बेफोरखौ दामनो गोसो जागोन बा बैसागु फोरबोफोराव जों लानानै मोसानो गोसो जागोन आरो अब्लानो जोंनि जेनाखि बरनि सोलिबोनाय दोहोरोङारि सोलिबोनाय दामजु बेफोरो थांनानै थागोन आरो।
औ नोंथां दे होमबा दोनैनि रायस्लाखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां
औ औ दे दे
अ